हे लोव नोंथां
औ
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों
औ औ नोंथाङा दायो मा खालामदों
बेनोस
औ औ नोंथां जेनबा मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन
औ जोंना टपिकआ होनोबा ओ जोंहा माने बर'फोरनि माने गाननाय जोमनायनि सायावहाय
औ
माने दायो गोदोनि दिनाव माबायदि गाननाय जोमनाय गानोम मोनो आरो दायो माबायदि गाननाय जोमनाय गानो। बिनि सायावहाय नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
ग ज बलानि बानाय
एसे मोजां जायगायाव थांनानै रायज्लाय
ब खानाय ना
औ औ औ दाबो औ खोनादों दासो खोनादों
बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बम ग गिबियावनो दं दख'ना, ख नामसयाव जेरै दख'नायाबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोङो दख'ना बिदन एबा जों दख'ना थावसि, बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दख'ना दं।
औ औ
जेनबा जोङो गोदोनि दिनाव जोङो बांसिनखौनो दख'ना गाननाय एबा दख'ना गान्नायखौ नुनो मोनोमोन। गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरखौ ए औ दानि दिनाव जोङो बारा इसिबां दख'ना गामनायखौ बारा इसेबां नुनो मोनलिया।
जोङो जेरै मेन मिथिंफोरावल' एसे एनै गाननायखौ नुनो मोनो। बिनिफ्राय जोङो बिफोरबायदि
ओरैनो थानायफोरावथ' जोङो दख'ना गाननायखौ नुनो मोनलिया लंपेन्ट गस्ला सुइजार हारि बेफोरबायदिखौ गाननानै टाउन सहराव बेरायनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो।
औ औ
बेफोरबायदिनो हौवासाफोरखौ बुंनो थाङोब्लाबो बेफोरबायदिनो ओ गोदोनि दिनावहाय गामसा गानोमोन दानि दिनावहाय गामसा फोरखौ गाननायखौ नुनो मोनला लंपेन्ट हारि गाननायखौसो बांसिनै नुनो मोनो।
खोनायाखै नोंथां।
हेल' खोनादोंना? आरो जोङो गोदोनि गोदो गोदायथ' जोङो माने बांद्राय एसेबां जोंनियाव द्रेस गाननाय खौ द्रेस गाननो माने गोदो जेब्ला जोङो गोदो गोदाय
जोङो जि जोम गानामोन होननानैसो मिथिनो मोनदोंमोन। हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
बेनि दिनावथ' जोङो गोबां गोबां रोखोमनि जि गान्नायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो दख'ना थावसिखौ बुङोबा जोङो दख'ना थावसिखौ फुजा होनाय एबा खेराइ मोसानायफोराव जोङो गाननो मोनो एबा जोङो फोथाराव
आग लानो एबा जोङो माइ माइ माबा लायनो था थाङोबा जोङो बेफोरखौ गान्नायखौ नुनो मोनोमोन।
औ औ
बेबायदिनो दख'ना बिदनखौ जेब्ला जेरै दख'ना गोमोनो जेरै जोङो बेफोरखौ जोङो बैसागु बोथोराव गाननानै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ
जोङो बेफोरखौ दख'ना गानोब्ला जोंनि बर' बर' आइजोफोरखौ गोबां समायना नुयो।
जोंहा बर'फोरनि ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
जोंहा बर'फोरनि ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला माने ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ जेरै जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा माने गोदो गोदायनि समावहाय माने आखाइजों दानाय आखायजों दानाय खौ गानोमोन जोंहा नाथाय ओ दानि बेलायावहाय जोंहा बिदि गैलिया आरो। गोदो गोदायनि समावहाय जोंहा माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोङो दानानै ओ गानोमोन। जेरै दख'ना गामसा ओ ओ फास्रा बिहु फालि बेफोरखौ जोङो ओ गावनो आखाइजों दायोमोन आरो बर' फोरनियाव ओ बेनि अनगायैबो जोंना बर'फोरा गोदो गोदायनि ओंखायनो जेरै जोङो जि दानानै गानग्राखामोन आरोना ओ गोदो गोदायनि फोरनो माने ओ ओ बर'फोरा माने गोबां एम्फौ लायोमोन आरो जेरै इन्दि एम्फौ एम्फौ लाथा बेफोरबायदिखौ लायोमोन। बेफोरनिफ्रायनो माने ओंखारनाय खुन बेफोर- ओ जेरै फिथोब बेफोरनिफ्रायनो माने ओ जि खुन्दुं बानायनानै बर'फ्रा जि दायोमोन आरो ओ जेरै बेफोर खुनफोरखौ माने खुुन एबा फिथोबफोरखौ माने ओ थावख्रि लुनाय थावख्रि लुनाय हाबानि गेजेरजों माने बर'फ्रा गावसोरनो ओ जि दानानै ओ सोंनानै जि दानानै लायोमोन आरो दख'ना गामसा बायदि बायदिफोरखौ आरो। बेनि अनगायैबो बर' फोरनियाव माने गोदोनि समावहाय गोबां ओ समायनाय समायना आगरफोर दङमोन जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो मिथियो हा जेरै हाजो आगर दाउसा मोख्रेब ओ फारौ गां फारौ मेगन एबा ओ दाउराइ गां एबा थाइगिर बिबार दिंखिया बिलाइ बायदिफोरखौ जोङो मिथिना मोनो आरो। बेफोरखौ माने ओ बर'फ्रा माने गावसोरनि दख'ना फास्रा बायदिफोरावहाय माने ओ एरखांनानै लानो हायोमोन आरोना। जोबोद समायना समायना एरखांनानै लायोमोन गोदोनि समावहाय ओ बेनि अनगायैबो माने गोदोनि सुबुं ओ आइजो माहारिफ्रा माने गोबां ओ बेफोरबायदि जोंनि माने दख'ना गामसा दानायफोराव माने जोबोद रोंखा राखा जायोमोन आरोना। बेनिखायनो माने दानियाव जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो। जि दाग्रा ओ जेरै आगजुफ्रा माने गोमालांजोबनो हमबाय आरो। जि दानायफोरखौ खायसेफोरा ओ रोङालासिनो थाग्रा जाबाय। जि दानायनि आगजु होननानै बुङोब्ला जेरै थार्त माखु साल गिबियावनो जोङो साल खुन्थाखौ गायग्रोनांगौ जायो साल खुन्थाखौ जोङो औवा एबा गय दंफांफोरखौबो गायनाय जायो आरो। बेफोरनिफ्राय जोङो दंफां ओ थार्त थार्तनि जोङो दंफां बानायो। ओ थार्त गरखा आरो गान्दै आरो मुस्रा बायदि बायदि। दंजोबो आरोना गोबां रोखोमनि बेनि अनगायै माने गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां ओ बेफोरबायदिनि आगजुफ्रा माने गोमालांजोबनो हमबाय आरो ना। जिहेथु जोंहा जि दानायफोरावहाय ओ गोबां ओ जोङो जि दानायफोरखौ नुनो थांलिया बेनि थाखायनो माने गोमालांनो हमनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना। बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों ओ दानि बेलायावहाय जोंङो ओ जि दानायनि बेलायावहाय जोंङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय माने आखाइजोंनो गोबां खस्थ'यै जोङो जिखौ दायोमोन नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा ओ बेफोरबायदिखौ ओ नुला आरोना। दानि बेलायावहाय जोंङो मेसिनजों जि दानायखौ नुसै मेसिनजों ओ मेसिनजों दानाय ओ खम समनि गेजेरावनो माने गोबां ओ जि दानानै दुहुननो हानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा ओ दानि बेलायावहाय गोबां ओ। बर' सुबुंफोरखौ नुदोंदि जोङो गुबुन हारिनि जि दानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरावहाय जोङो गुबुन हारिनि जि दानानै जोङो रांखावरि आरजिनाय रांखावरि आरजिनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों आरो ओ जेरै ओ गुबुन गुबुन हारिफोरनि जेरै ओ गाले मेख्ला ओ फास्रा बायदि बायदिफोरखौ दानानै माने जोबोद समायना समायना दानानै माने ओ फानो एबा रांखावरि आरजिनो हायो आरो
उम
फोरनि गेजेरजोंहाय आरो रांखावरि मोननानै गावनि नांगौ बायदि मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो हायो। आरो जिउ खुंनाय राहायाव ओ गावखौ गोजौ थाखोसिम लांनो हायो आरो। बेनिफ्राय माने जोङो गोबां ओ बुंनो हायो जि जोङो जि दानाया दङ नाथाय गुबुन हारिनि जिफोरखौ जोङो दाग्राखौ नुनो मोनबाय आरो।
बेनि अनगायैबो जोङो माने सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना। ओ दानि जुगाव माने गोबां गुबुन गुबुन हारिफोरनि ओ सुबुंफ्रासो माने जि दानायखौ नुनो मोनदों ओ जेरै जोङो हौवा मानसिफोरखौबो जोङो जेरै बांगाल बायदि बायदि मानसिफोरखौ जोङो जि दानायफोरखौ नुनो मोनदों आरो ना ओअबेबा अइबिं बायदि बायदिफ्रावहाय जि दानायनि गेजेरजोंहाय गोदोनि समाव मानेओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायामोन ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जों माने गोदोनि समाव माने गावनि मोदोमखौ खोबथेनो थाखायल' ओ जोङो जिफोरखौ दानानै गाननाय जायोमोन आरो नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां बर'फोरखौ नुनो मोनदों जे जि दानानै ओ रांखावरि खामायनो थाखायाबाय माने गिदिर गिदिर अइबिं बायदि बायदि बानायनाय बे अभिंफोराव माने गोबां जि दाग्रा सुबुंफोर थायो आरो ओ हौवा-हिनजाव बायदि बायदि थायो बेफोरनि गेजेरजों माने ओ गुबुन गुबुन जाथिनि हारिनि ओ जि दानानै माने रांखावरि आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना दानि बेलायावहाय बेनि अनगायैबो माने दानि ओ सुबुंफ्रा माने रां जि दानो माने ओ गोबां बाग्रा जाबाय एबा बा-बानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा माने ओ मेसिनफोरजों दानाय गोबां ओ समायना रमायना बायदिफ माने ओरैनो ओ हाथाय बाजारफ्राव माने बाय बानो मोनो ओ दानि जुगावथ' रांखावरियाबो गोबां जानो हमनाय फंबाय बिनि थाखायनो माने दानि सुबुंफोरा माने ओ जि जोमफोरखौ दाला आरोना ओ आरो दाला आरो दानि सुबुंफोरनि अनजिमायाव माने सुबुंफोरनियाव माने गोबां रांखावरि थासै ओ बिनि थाखायनो माने ओ मेचनजों दानाय ओ गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मेसिनजों दानाय बेफोरखौ माने ओ गोरलैयैनो बायनानै लानोसै आरो ना ओ बेनि अनगायैबो माने ओ गोदोनिफ्राय दासिमावबो जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय जोङो जि जोमफोरखौ माने आखाइजों दानानै गानोमोन आरोना नाथाय दायो ओ बेफोरखौ जोङो नुनो मोनला ओ जोङो दायो मिसिनजों दानाय आरो गोबां बेफोरबायदि आगर आखायबाबो मिसि नजों एरनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना गोदोनि समाव माने जोबोद खस्थ' जायोमोन आरो ना ओ जानाय ओ लुनायफ्रावहाय नाथाय दा दानि बेलायावहाय जेबो ओ खस्थ'खौ जोङो नुनो मोनला आरो ना रांखावरि ओ रांखावरिजों होबानो रांखावरि होबानो जोङो बेफोरबायदि गाननाय-जोमनायफोरखौ मोननो हायो आरो ना गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों बेखिनि खोथाखौ सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों